नोंथां खोनादोंना नोंथां हेलौ
खोनादोंना नोंथां
नोंथां आं नोंनि रायजायनायखौ ओ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथाङा एसे दोरनो हागोन हेलौ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां
अ
औ औ एबार खोनाबाय नोंथां
आं हरनायनि जाहोना जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांनाव सम दंना
औ सम दं नोंथां
औ जोंनि ओ हाबानि सोमोन्दै बर'फोरनि हाबा खान्थिनि सोमोन्दै आङो एसे मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां दा बिदिब्ला जोंहा बर'फोरनि ओ हाबा जानाय जे जुलि लालायनाय बिनि सायाव आरोना जोंहा ओ हाबा होनोब्ला मोननै रो रोखोमनि दं जेरै जोंहा ओ हाबा गोलाव बेनिफ्राय हाबा गुसुं
औ।
जोंहा ओ हाबा गोलाव होनोब्ला ओ सासे सिख्लाजों सासे सेंग्राजों मोजां मोनज्लायनाय एबा न'खरनि फ्राय नायनानै लायनानै हौवानि न'आव
हाबा होनो थाखाय लाबोनानै बेहाय ओ मन्दप आवाथि मन्दप बानायनानै जोंहा बे सासे सेंग्राजों आरो सासे सिख्लाजोंखौ ओ सासे फुरहित लायनानै ओ गामिनि रायजो राजा लिंनानै बेखौ हाबा होनाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा
औ नोंथां बेनिफ्राय जोंहा अखानायै ओ। बिदिनो ओ हौवानि न'खरनि ओ माखासे जाथि खुरमा माइ बाहागि बाय बाहाययोफोर लोगोसे गामिनि ओ गासै रायजो राजाफोरखौ लिंथुमजोबनानै ओ ओ सिरिसे ओंखाम बोथि जाहोनाय जायो। बेयावनो बैफोर जायफोर लिंजानाय आलासिफोर जेरै जाथि खुरमा बाय बाहागि बिसोरखौ बिसोरो ओ माखासे ओ अन्थोबबो लाबोफायो बिनिफ्राय बेबायदिनो फैनानै ओ बे हाबा जुलि जानायाव ओ
जे जुलि जादों हिन्जाव गोदान बेनिफ्राय हौवा गोदान बिसोरखौ नायफैयो आरो। बेनिफ्राय जोंहा ओ अखानायै जोंहा आरो बे हाबा समाव जानाय लोंनायाव माखासे खामानि मावग्राफोर, जेरै ओंखाम संग्रा ओंखाम खुरग्रा लोगोसे आलासि बरायग्रा बैफोरखौ ओ जयैनो ज' लिमथुमनानै खनसेबाव ओ ओंखाम बोथिसे जाहोबावनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोंहा ओ हाबा गोलावखौ खुंनाय जायो। ओ।
सानब्रै सानबा जोंहा बेबायदिनो खुंङो आरो जोंहा आरो लो बेजों लोगोसे जोंहा हाबा
जेरै जोंङो सासे सिख्लाजों आरो सा-। सासे सेंग्राजों मोजां मोनज्लायोबा बेखौ न'आव लाबोनानै जुलि होफैनानै। ओ गामिनि रायजो राजाखौल लिंनानै एबा। साफा सानै जाथि खुरमा लिंनानै। सानसेनि थाखाय बेखौ मन्दबाव फुजा होनानै। ओ हाबा होनाय जायो जुलि होनाय जायो औ। जेराव जों बिखौ सानसेनो फोजोबनाय जायो आरो। जेराव जोंहा ओ सानसेनो जानाय लोंनाय। बेफोरो गासिबो सानसेयैनो थांजोबो आरो। बेबायदि जाहैबाय। लोगोसे जोंङो हाबा जानाय होनोब्ला। ओ गोबां। जुदा जुदा जुलि जायो जोरै। ओ सासे सिख्लाजों। आरो सासे सेंग्राजों मोजां मोनज्लायनानै। ओ थायोब्ला। ओ माब्लाबा समाव ओ बै। सासे सिख्लानि न'खरजों आरो सासे सेंग्रानि न'खरजों। मिलाय लायियाव। बैसोरो गावस्रालायनो ओ। मोनसे हेंथा फैयो आरो बेबायदिखौनो। बैफोर ओ गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै। ओ नागारलायनो हायियाव गुबुनाव खारखुमानानै। ओ मन्दिरफोराव थांनाय बिथांमोना हाबा जाखुमा हैैयो आरो। बेबायदिनो ओ मोनसे हाबा जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंआ दं। मोनसे जेराव जों ओ। हरखाब हाबा जाहोनाय जायो।
उम्म।
जेरै सासे सेंग्राजों सासे। सिख्लाजों मोजां मोनज्लायनानै। ओ माखासे ओ। समासारि हेंथा ओ बेरेखा खामानि मावनाय। बैफोरखौ बिथांमोना मावो सासे सेंग्रा जों। सासे सिख्लाजों बेबायदि मावनायाव‌ गामिनि रायजो राजाफोरा बेखौ मिन्थियोब्ला। बैसोरखौ हरखाबै। ओ फुरेथ एबा। आवाथि सावग्रा लिंनानै हाबा होनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
ओ दा नोंथांङाबो बे हाबानि सायाव माबाफोर। फोरमायनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां औ।
औ।
बिदिब्ला आंङो ओ बर'नि। हाबा जानाय माखासे नेमखान्थि बा बिनि बाहागोफोरनि सो। सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनोसै जोंनि बर'फोरनि हाबाया जाबाय। बिफा गाहाय हाबा होननानै जों बुंनांगोन जाय हाबाया हौवानि न'खराव बांसिन जायो आइजोफ्रा हौवानि न'खराव थांनानै संसार जाहैनांगौ जायो बे हाबाया जोंना ओ गासै मोनद' हाबा खान्थिनि गेजेरजों जों हाबा जानाय जायो जेरै नायनानै लायनाय हाबा दोनखारलांनाय हाबा बोनानै लायनाय हाब बा खारसननाय हाबा आरो ओ दंखा हाबनाय हाबा, गोरजिया थानाय हाबा बेफोर मोनद' आ हाबा खान्थिजों जोंनि बर' बा हाबा जानाय जायो आरो बेनि गेजेरजोंबो जोंहा गासै मोननै नेमखान्थि दंबावो गाहाय नेमखान्थिफोर बेफोरनो जाबाय हाबा गोलाव आरो हाबा गुसुं। ओ जे जायखौ दहाय नोंथाङा फोरमायलांदोंमोन दा आङो जानायनि माखासे खान्थिफोर बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनोसै जोंना दंखा हाबनाय हाबा होननानै बुङोब्ला ओ जाय हिनजावा फिसाय थैजाबाय बियो फिसाय थैजाख खांनायनि उनावहाय गावनि गथ' गथायाइ धोन सम्फथि बेफोरखौ बेंनो थाखाय सासे हौवाया आ गुबुन जायगानि सासे हौवाया हिनजावनि न'खराव थांनानै बै हिनजावनि फिसा फिसौ दोहोन सम्पतिखौ बेंनो थाखाय हिनजावजों थांनानै हाबा जाहैनानै हिनजावजोंनो संसार जाहैनाय खान्थिखौनो जोंहा ओ दंखा हाबनाय हाबा होननानै बुंनाय जायो। बेबादिनो ओ बिसोरो गोबांथार संसार जाबोदों ओ आथिखालाव जोंनि बर' समाजाव बेफोर नेमखान्थिफोरा सोलिनानै दङ' बेफोर नेमखान्थिफोरा गोदोहाय बांसिन सोलियोमोन नाथाय आथिखालाव एसे खम बिबांनि सोलिनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां। थिग बेबादिनो जोंना ओ नायनानै लायनाय हाबायानो जोंनि बर'फोरनि मोनसे नेमखान्थि गोनांसिन हाबा होननानै जों बुंनो हायो।
नोंगौ नोंथां।
नै न'खरजों गोरोबलायनानै आरो सानै ओ सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव गोरोबलायनानै जोङो समाजारि माखासे नेमखान्थिफोरनि गेजेरजों जोङो हाबा जालायनायखौ जों नायनानै लाय नाय हाबा होननानै बुंनाय जायो बेनि गेजेरजों जोंहा हाबा जानायनि सिगां गोबांथार माखासे नेमखान्थिफोर दङ' बेनो जाबाय जेराव थुरि नुयो बेयाव बाथि गारो होननाय मोनसे बाथ्रा बाव दं जोंना बर'आवहाय बेनि गेजेरजों जोंहा ओ सासे हिनजावजों सासे हौवाजों जरा जुलि जानो थाखाय हौवानि न'खरा हिनजावनि न'खराव ओ खबर थांनाय बा हिनजावफोर नायनाय खान्थिखौनो जोङो ओ खबर थांनाय होननानै बुंनाय जायो आरो बै बाथ्रा भावखौबो बेयावनो बाहायनाय जायो। बेबायदिनो खबर थांनाय समाव माखा खासे ओ जौ जरा गय फाथै जरा आरो थांफाग्रा सुबुंफ्राबो जरा जरा थांनाय माखासे नेमखान्थिफोर दंमोन जोंना। आरो सासे हिनजावखौ नायनाय समाव हिनजावा बै हौवाखौ फसायदोंना फसायाखै बेखौ जोंहा मिथिनो मिथिनो थाखाय गोदोनि दिनाव आसान सांखा उखुमाव थेबबोनानै गारबोनाय माखासे नेम खान्थिफोर दङमोन ओ बिदिनो ओ सेस सप्तासेनि उनावहाय बे आसान सांखाखौ हौवानि न'खरनि नायफिननायनि माखासे खान्थि दङमोन नोंथां। जुदि बै आसान सांखाया उखुमावनो थेबनाय महराव हौवानि न'खर हौवानि न'खरा नुहैफिनोब्ला बिसोर साननानै लायोमोन जे ओ हिन्जावनि न'खरा हौवानि न'खरजों जुलि होनो राजि जाबाय। आरो जुदि बै आसान सांखाखौ बोखारनानै दस्रायाव गारहरो ब्ला अब्ला साननाय जायोमोन जे बे हिनजावा बे हौवाजों जुलि जानो राजि गैया। बेबायदिनो जोङो ओ खबर थांनाय जायोमोन ओ बेनि उनावहाय जोंहा गोदोनि दिनावहाय माखासे नेमखान्थिफोरजों जों जुलि जानाय जायोमोन ओ जेरै बारलाम्फा आरो बारजो एबा बैराथि बैसोरफोरखौ लानानै माखासे हाबा जानाय जायो हाबा जानो थाखाय जोंहा सानै ओ मानसिनि गोनांथि जायो बेसोरनो जाबाय हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान आरो बै हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदानजों थाफाग्रा जेरै जोङो मेथर मेथरि होननानै बुंनाय जायो नोंथां बे जाबाय हिनजाव गो गोदान हौवा गोदानजों थाफाग्रा साखि हिसाबै जों बिसोरखौ लानाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा बारलाम्फा जेरै बारलाम्फा होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ बारलाम्फाया जोंनियाव अमा थावख्रि खर' गानोमोन आरो मुदुफुलनि माखासे ओ माला सुनानै गाननाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय माखासे सोलिबोनाय आरो बैराथिफोरखौ जोङो गय खावनाय रायजोफोरनो गय राननानै होनाय ओ बेफोर माखासे खान्थिफोरा जोंनि बर'फोरनि हाबा जानाय खान्थियाव सोलियोमोन नोंथां बेबायदिनो जोङो जोंनि बर' हाबानि सोमोन्दै जों फोरमायनो हायो। ओ दा जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय नोंथां। बिदिब्ला जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो फो